नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां। आंथ' दायो जेबो मावाखै नोंथांनो जिरायनानै दं गरमफ्रानो बाराथार ना।
अ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा
जानायाथ' बेलासिनि जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया दिंखिया भाजासोमोनलै नोंथां।
बेदर गैया होनबा नोंथां?
बेदर गैथ'वा।
अ बिदिसो होनबा माथो। औ ओमफ्राय खबरफ्रा बोरो
खबराथ' मोजाङैनो दं नोंथां।
अ मोजाङानो होनबा बिदिबा।
नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां?
दङ नोंथां नै बिदिनो लामा सामाफ्राव बेरायलागासिनो माने गरमथारना बोथोरानो बिनिखायनो माने बे रायदिंगासिनो आरोना नोंथां लामाफोरावहाय
बेलासिनि जाखांबायबा नोंथां?
बेलासिनि जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां।
अ माजों जाखोन नोंथां?
इ दालि जहल जों माबासो बयलार जों आलु बाजिसो नोंथां।
औ गोथावानो नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा फ्रि नामा नोंथां?
औ नोंथां आंथ' दायो फ्रियैनो दंथ'य नै।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला सानखान्थिनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां जोंहा सानखान्थि होनोबाथ' सानखान्थिया जोंहा मोनसे आयदा।
औ।
जेराव जों बेयाव गोबांथार माखासे सिनखौ मोननाय जायो सिन होनोबा जोंहा दाजाब दानख' राननाय सानजाब।
औ।
स्कुवार बेफोर ब्रेकेट बेफोर हल स्कुवार बेफोरखौ जों माखासे बेफोर माखासे सिनखौ जों मोननाय जायो जोंहा गोबांथार फरायसा फरायसुलिफ्रानो सानग्रानथि होनबाथाय गोरा मोनो बा सानखान्थि आयदा होनबाथाय बानायखौ बानाय मोननायखौ नुहुरो लोगोसेनो जोंहा माखासे स्टुदेन्टफोरा आरो जोंहा सानखान्थि आयदाखौसो साबसिन मोनो होननानैबो आं खोनायोबा नुहुरदों जोंहा बिब्दिनो बिबदिनो आंबो सानखान्थि आयदाखौ मोजां मोनो नोंथां जोंहा बिदिबा आंबो सानखान्थि आयदाखौनो मोजां मोनो नोंथां
अ नंगौ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथांनि सिगाङाव आं साननाय फारिखौनो एसे फरायना खोन्थानोसै नामा नोंथां
जायो नोंथां
औ बिदिबा नोंथां फरायनि आं
औ दे
से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु‌ जि जिसे जिनै जिथाम जिब्रै जिबा जिद' जिस्नि जिदाइन जिगु नैजि
औ
नैजिसे नैजिनै नैजिथाम नैजिब्रै नैजिबा नैजिद' नैजिस्नि नैजिदाइन नैजिगु थामजि थामजिसे थामजिनै थामजिबा थामजिद' थामजिस्नि थामजिदाइन थामजिगु ब्रैजि ब्रैजिसे ब्रैजिनै ब्रैजिथाम ब्रैजिब्रै ब्रैजिबा ब्रैजिद' ब्रैजिस्नि ब्रैजिदाइन ब्रैजिगु बाजि बाजिसे बाजिनै बाजिथाम बाजिब्रै बाजिबा बाजिद' बाजिस्नि बाजिदाइन बाजिगु द'जि दसे दजिनै द'जिथाम द'जिब्रै द'जिबा द'जिद' द'जिस्नि द'जिदाइन द'जिगु स्निजि स्निजिसे स्निजिनै स्निजिथाम स्निजिब्रै स्निजिबा स्निजिद' स्निजिस्नि स्निजिदाइन स्निजिगु दाइनजि दाइनजि से दाइनजिनै दाइनजिथाम दाइनजिब्रै दाइनजिबा दाइनजिद' दाइनजिस्नि दाइनजिदाइन दाइनजिगु गुजि गुजिसे गुजिनै गुजिथाम गुजिब्रै गुजिबा गुजिद' गुजिस्नि गुजिदाइन गुजिगु जौसे
औ
औ नोंथां सानखान्थि फरायनाय से नै थाम फरायनायाबो मोनसे सानखान्थिनिनो बाहागो बेनिखायनो नोंथां सानखान्थिनि सोमोन्दै बुंनो थिननायखाय नोंथां सानसेनिखौबो फरायनाय जाबाय बिदिनो सेनि दाजाबखौबो फरायनो सानदों आं नोंथां
औ दे फरायलाय नोंथां
से दाजाब से नै से दाजाब नै थाम से दाजाब थाम ब्रै से दाजाब ब्रै बा से दाजाब द स्नि। से दाजाब स्नि दाइन सेराजाब गु जि सेराजाब जि जिसे।
औ
बिदिनो आं सानजाफारिखौ। सानजाबफार माने सानखान्थि आयदाया आंनि थाखाय मोजांसिन आयदा नालाय आं।
औ
गासिबो सानजाबनाय बा दानखनाय बा राननायखौ बेफोर गासिबो खौबो हाजोबो बिदिनो आङो दानि दाजाबखौ फरायबाय नालाय एबारो। सानजाबखौबो मोनसे फरायनायनि नोंथां नोंथांनि सिगाङाव फरायनानै खोन्थानि।
औ
से सानजाब से से से सानजाब नै नै से सानजाबथाम। थाम से सानजाब ब्रै ब्रै से सानजाब बा बा से सानजाब। द द से सानजाब स्नि स्नि से सानजाब दाइन दाइन से सानजाब गु गु से सानजाब। जि जि
औ
बिदिब्ला बेबो मोनसे सानखान्थिनिनो बाहागो नालाय नोंथां बिनिखायनो आं बेखौबो। फरायनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथाङाबो सानखान्थिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ जागोन दे नोंथां।
ओ सानखान्थि होनोब्ला थ नोंथां जोंहा जिउआव माने जोबोद गोनांथार आरोना नोंथाङाबो मिथिखागौ जोंहा मा। बायलाय फानलाय खालामनाय एबा माबा मोनसे खालामनाय। माबा मोनसे राननायाव जोंहा मा सानखान्थि नङाबानो जोंहा। जाया आरोना नोंथां नङाब्ला मा जोंहा थगायजानोबो हागौ।
औ
औ नों बुंनाय बायदिनो मा जोंहा गोबां फरायसाफोरा मा सानगानथि होनोब्लाथाय। गियो आरो नाथाय सोरबा बायदिया मोजांबो मोनो आरो। जोंहा मा होनो दानि जुगावहाय। सानखान्थि खौ माने बयबो जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा हिसाबै। लानायखौ जों नुदों आरो मायोबा मिथिदों आरो। मानो होनोब्ला जोंहा सानखान्थिया जोंनि सानफ्रोमबोनि माने। जिउ खुंनायावहाय माने जोबोरैनो गोनांथार आरो। सानखान्थि गैयाबा जोंहा मा जिउआवहाय माने दावगानो हाया आरो।
औ
सानखान्थि थाब्लासो माने जिउआवहाय दावगानो हायो आरो। नङाबा मा गासिबो बिथिङावनो थगायनो थगायजागोन आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा बेफार फालांगि बिथिङानो जा माबा मोनसे। एसे मुवा बेसाद राननाय बिथिङानो जा बै। फोर माने गासिबो बिथिङावनो माने। जों गास थगायजानो गोनां जागोन आरो।
औ
मानो होनोब्ला जोंहा गासिखौबो माने सानखानथिजोंसो हिसाब खालामनाय जायो नालाय। ओंखायनो माने जोंहा सानखानथि। खौहाय माने जोबोरैनो गोनांथार आरो जायहा सानखान्थि गैया मान माने बैफोरबायदि सुबुङा माने जोङो जाम्बाखौनो बुंनो हायो आरो नोंगोनना नङा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
थि गैयै सुबुंखौ जों गाज्रि रोखोमै माने थगायनो एबा लफायनो हायो आरो। जेरै माबोरै लफायनो हायो होमबा जोंहा फैसा साननाय बेलायावनो लफायनो हायो सासे सुबुंनो मा होनो सेजौ रां हो होनानै आं रोङै सुबुंनो सेजौ रां होनानै आं नैजौ रां लायोबा बियो माने जेबो रोङाबा बियो हमनो हानाय नङा।
औ।
थगायजागोन आरो बियो। सानखान्थि रोङाबा आरो मुवा बेसाद माल बायदि फोर जेरै दखान गलाफोराव लायनो थाङोबा बिसोरो मा गलादार एबा मा होनो दखानदारिफोरजोंहाय माने थगायजागोन आरो बिसोरो थाय मा होनो ए कस' थाखा एबा सेजौ रां हरनानै बाजि रांनि मुवा बे साद लायोब्ला बियो मा बाजि रां मोनफिनो बैफोरखौबो मिथि थियाबा बियो माने थगायजागोन आरो फैसाखौ माने खौबो लाजोबनानै थगायजानो हागौ आरो मानो होनोब्ला बियो सानखान्थिखौनो रोङा बेनिखायनो माने बेखौ गलादारा एबा दखानदारियाहाय थगायगोन आरो बेबायदिनो नोंथां आं आंबो सानखान्थि आयदानि माने मोनसे मा होनो सानजाबनाय फरायनो फरायनो सानदों नोंथां खोनादोंना नोंथां औ आंबो माने सानखान्थि सु आयदाखौ नोंथां बायदिनो माने गोबां मोजां मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला आं फरायलांसै नोंथाङा खोनासंदो।
लाथिख' सानजाब से लाथिख' लाथिख' सानजाब नै लाथिख' लाथिख' सानजाब थाम लाथिख' ख लाथिख' सानजाब्रै लाथिख' लाथिख' सानजाबबा लाथिख' लाथिख' लाथिख' सानजाब द' लाथिख' लाथिख सानजाब सिनि लाथिख' लाथिख सानजाब डाइन लाथिख' लाथिख' सानजाब गु लाथिख' लाथिख' सानजाब जि लाथिख' मानि बुस्थुआ जों जोंबो मिथि बयबो मिथि नांगोन ना लाथिख'जों सानजाबब्ला मा जायो नङाबा थगायजानोबो हागौ बिनिखायनो माने लाथिख'जों सानजाबनायाबो आथिखाल मुगायावहाय जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जाबाय आरो जोंहा लाथिख'खौ आसामिसाव पुइन' होननानैबो बुंनाय जायो आरो इंलिसावहाय जोंहा जिर' होनो आरो बुजिबायना नों थां बिनिखायनो लाथिख'नि सानजाब फारियाबो माने जिउ खुंनायावहाय जोबोद माने गोनांथि जायो आरो। लाथिख'नि सानजाबनायखौ मिथियाब्ला माने मुवाफोरबो हरफ्लांनो हागौ आरो मोनब्रै मोनबासो। ओंखायनो माने फरायसाफोरा आथिखाल मुगायावहाय लाथिख'नि सानजाबनायखौबो मखस्थ' लानांगौ आरो। नङाबा बिसोरो मा एकजामाव पास जानाय नङा एबा एकजामाव मा जाफुंसार जानो हानाय नङा आरो बेनिखायनो माने लाथिख'नि सानजाबफारियाबो जोबोरैनो गोनां आरो मानो होनोब्ला बेबो सानखान्थिनि मोनसे बाहागो आरोना लाथि ख'नि सानजाबनायाबो बिनिखायनो आं बयबो गासिबो फरायसाफोरखौ खावलायनो लुबैयो लाथिख'नि सानजाबनायखौ मखास्थ' लाथार जिउआव नङाबा नोंसोर जाफुंसारनो हानाय नङा आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै।
औ औ नोंथां दे।